खोनादोंना नोंथां
खोनाबाय खोनाबाय दा दा जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो
औ जोंनि बर' हारिनि ओ जा आबाद मावनाय नेमखान्थि बेफोरनि सायावनो सावरायनाय नामा नोंथां
औ औ सावराय जागोन सावराय जागोन जेबो उसुबिदा गैया
औ औ दे नोंथाङानो आंनो एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा बर' हारिनि जा आबाद मावनाय नेमखान्थि
उम जागोन जागोन बर'फोराथ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे फिसा हारिखा आरो बर'फोरा थांना थानो थाखायथ गिबियै गावनि उदै थाइजखौ सुफुंनो थाखाय आबाद मावनानै जाफाग्रा हारि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बर' आबाद मावनायानो माखासे आबादफोर बिजनेस खालामनो सोलोंदों बर'फ्रा माने फाननानै ओ बेलेग बुस्थु बा जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौ गावनि नांनायखौबो बायनानै लानो हादों आरो बर'फ्रा गुबैयै मेनलि आबाद मावनानै मावो बुंब्ला ओ माइ फाथो
औ
आरो बिदिनो फानलौ जिंखा बहल बैफोरखौ गोखा बैफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै जाबोबाय थादों आरो दासिमहा लागै बेनो खायफा न'खराव साख्रि बाख्रि गैयैफ्रा बैफोरखौनो मावनानै जाबोगासिनो दङ आरो बैफोरजोंनो माने ओ माखासे मानसिफ्रानो गावनि न'फोरखौ सुंथाबाय दङ। आरो बिदिनो माखासे मानसि बाबो बेफार फालांगि खालामनानै बैखौ बायलाय बायलाय फानलाय खालामनानै बिथांमोनहाबो थांनानै दङ आरो बेजों लोगोसे बैफोर खामानि मावनायाव माखासे मानसिफोर हाजिरा खामला जानानै बिथां माबायावनो ओ मावनायनि गेजेरजोंनो ओ माखासे मानसिफ्राबो ओ रेहाय मोननानै दङ ओ
औ दङ
खामानि मावनायनिफ्राय मैनलि जोंनि साइडाव आबाद मावनानै जाय आबादखौ मावो। माइ आरो दा दा नै दा सोलिबाय दं थालिर आबाद ओमफ्राय थारुन फानलौ आरो बिदिनो बेसर ओमफ्राय नारें बागान दङ जोंनिखै नारें बागानखौबो आबादा बायदियानो जाबाय बागानाबो माने बा ओ बिदिनो ओमफ्राय गोखा दङ ओमफ्राय बिदिनो थारुनखौ मावो ओमफ्राय बिदिनो बेसर मावो ओमफ्राय बिदिनो खबाइ गाथा माने जोंनियाव गोरान जायगा नालाय माने बैफोरखौ मावजोबो ओमाय जोंनि साइडआव बारा इसेबां बिदि गोरान बाद सरि माने बारा इसिबां बिदि माइ आबादखौ मावनाय जाया माने गोरान बुस थुखौ बांसिन मावनाय जायो बेखायनो बैफोरखौ बैफोर खेथिया जायो आरो ना गोरान जोंहा नै दा दैलां सिजोनाव माने बिराद मोजां जायो बेफोर बादि खेथिया मानो होनबा हा गिसिफोराव माने बांद्राय अखा हायोबाथाय माने हाया गिसि थाबाय थानायनि माखासे बेमार नाङो। बुस्थुफ्रा मैगंफ्रा ओमफाय बालायावबाथाय जेनेबा बालाया अ दै नांनाय लोगो-लोगो सिङाव हाबलांखाबाय ओ दैया फ्रा बेफोराव बाराय गोबां दै थाया नालाय बारा एसे प्रब्लेम जाया बेमारा बिराद खम जायो। ओमफ्राय बिदिनो माखासे दा सिजोनाव दैज्लांनि समाव फानलु ओंखारो। जिंखा ओंखारो ब ओंखारो बैफोरखौ दाम मोनो बाजारफ्राव लांबाथाय। मानो होमबा हा मोजाङाव थानायनि ओ माखासे मैगं-थाइगंफ्रा सब दा दैजोंनो माने माखासे फ्लाइट नांबाय सोरबा बेमार नांबाय सोरबा थैबाय बिदि जाना दङ'। ओमफ्राय दा बालानिया बेबायदि हथ्थारै थैया आर ना माने ओ मोजां। जाबोयो दाउ फाहामनायनि गेजेरजों बालानिया दा बैफोरखौ मावनानै जाग्रा जोंनि सुबुंफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै जाखाग्रा हारि नालाय बेफोरखौ मावा माने जों मोनजाया होननाय बायदि बेफार फालांगियावबो जों बर' फोरा बेसेबां बिदि स्मार्ट नङा आरो
औ।
गुबुन खामानिफ्राबो इसिबां स्मार्ट नङा आरो जोंनि बर'फोरा बेलेग बाहेरावबो थांनानै बिदि खामानि दामानि मावनो मावलाबायनो हाया बेखायनो जों बर' मानसिफ्रा गुबुनाव थाङा लासे निजेनो मावनानै जायो आरो निजेनो माने गावनि नांनायखौ गावनो सुफुंना लायो होननाय बादि जाना दं दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावह दा जोंनि आबौ-आबैयानो जोंनि गोदो-गोदायनिफ्रायनो ओ मा होनो आबादखौ मावनानै जाबोनाय नालाय जों माने आबादखौ गारनो हायि बायदि जाना दं दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। दिनैसिमहालागै माने आबादफ्रा गारनानै थानोनो हायि बादि जाना दं जों जोंनि गेजेराव दा आंनिफ्राय बेखिनियानो। दा नोंथांङा माबायदि ओ नोंथांनि एरियायाव बा मा जायगायाव माबायदि आबाद मावो दा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ औ।
दा नोंथाङा बुंलेंखानाय बादियैनो जोंहा ओ जोंनि थांना थासान्दि जों हाथ' थांनानै थानायाव ओ बायदि रोखोमनि आदार जानानै थांनानै थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ दा बे रोखोमैनो बेखौ नोजोर होनानै जोंहा आ बायदि रोखोमनि आदार जानाय जायो दा बैफोर आदारखौ जोंहा गावनि न'आवनो जोंङो मावनानै ओ जों गावनि आखाइजोंनो मावनानै जानायखौ खौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय। औ खोनादोंना नोंथां? औ औ। औ दा बे रोखोमैनो जोंहा बर' जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जोंङो संसार जाबोनायखौ जों नुनोबो मोनबोगासिनो दङ' दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि बर'फोरा ओ माइ आबाद मावनायखौ ओ मा होनो इखौ माव गावनि जिउ खुंनायनि ओ मा होनो इखो रांखान्थि औ राहा लामा होननानै सानना लायो नंगौ दा थिग बेबादिनो जोंहा रांखान्थियारि बि बिथिङावबो ओ जोंहा आबाद मावनायखौ एंगारलायनो हायि मोनसे सोमोन्दो होननानै दं होननानै जों मोनथिना मोनो नङा होमबा।
औ औ।
औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा आ जोंनि बर' समाजावहाय बायदि रोखोमै नेमखान्थि खालामनानै आ खायसे खायसे आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरैहाय माइ आबादखौ नो होन होनना थाङोब्ला जोंहा ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय बायदि नेम खान्थि खालामनानै जोङो आबाद मावनाय जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
औ औ जेरैहाय जोंहा गिबियावनो खोथिया फोजेननाय खोथिया फोनायनि उनावहाय जोंहा खोथियाखौ फुखांनानै ओ माइ गायनाय माइ गायनायनि नि उनाव बेखौ जोथोन लानाय जोथोन लानाय नि उनाव जोंहा गसा लानाय जायखौ जों बुङो माइ गायजेननाय नङा होमबा
औ मिथिगौ मिथिगौ
औ औ बेनि उनाव जोंहा माइ गायखांनानै जेब्ला माइया मोनो बेखौ हानाय बेनि उनाव हाखांनायनि उनाव जोंहा न'आव लाबोनानै मारा नानाय नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि ओ जोंहा ओंखाम गोरलै जानायबो दंबावो नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा बेबादिनो नेमखान्थि बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ जायो दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जों नुनो मोनो माइनि अनगायैबो नङा होमबा
उम-उम
दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ आबादखौ जानला मानला बोथोराव मावोब्ला जों नांगौ बादिहाय मोननो थाङा
थिग बे रोखोमैनो जोंनि बर' समाजावहाय बोथोर लानानै बोथोर जोङो खायसे खाय से आबादखौ मावनाय नुनो मोनो जोंनि गामि गफाफोरावहाय औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा दैज्लां बोथोरखौनो बुंनो थाङोब्ला जायखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय ओ आबादफोरखौ खारिब फसल एबा खारिब आबाद होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव माइनि अनगायै नोंथाङा बुंलांनाय बादि जिंखा लेस्रा ओ बिथिंहाय थाइसुम केरेला ओ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो जोगोनाद ओ ओ बानलु बायदि बायदि आबाद मावनो हायो नङा होमबा नों थां औ थिग बेबादिनो जोंहा बोरि हाफोरावहाय दै जायि हाफोरावहाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं आबाद मावनानै जोङो जोंनि बर' समाजाव ओ संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो एबा दिनैसिमबो आथिखालनि जुगावबो औ औ दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला गोबाङाव गोबांखौनो जोङो जोंनि बर' गामिफोरावहाय फाथो जायखौ जों बुङो फाथो नङा होमबा फाथो आबाद मावनाय जायो औ बै आबाद औ औ बै आबादखौथ' जोंहा मावखाथारनो गोनां जायो मानो होनोब्ला जोंहा नारजि ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे ओ मख'जा थाव ओंख्रि नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेनिखायनो जोंहा नारजि ओ फाथो माबाखौ आबादखौ मावनाय जायो ओ थिग बेबादिनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो जेरैहाय जोंहा ओ मेस मेसें बोथोर गोजां बोथोरफोराव जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावबोनाय जायो जेरैहाय जायखौ जों बुङो ओ रबि आबाद रबि फसल होननानै बुंनाय जायो मेसें बोथोराव मावनायफोरखौ नङा होमबा
औ-औ-औ
दा बेबादिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव ओ मावनाय आबादफोरानो जाहैबाय ओ गाहायैथ' जोङो दैज्लां ओ मेसें बोथोराव माइ आबादखौबो मावनाय नुनो मोनो खायसे खाय से ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां जायखौ जों बुङो ओ बरा माइ होननानै बुंनाय जायो ओ दहा ओ दहा हाफोराव जोङो गोथौ हाफोराव जाय दै जानाय हाफोरावहाय जोङो बै बरा माइखौ गायनाय जायो मेसें बोथोरावबो
उम
दा थिग बेबादिनो जोंहा बे मरा बरा माइनि अनगायैबो ओ बायदि रोखोमनि आलु ओ बेसर गम बेनि उनाव जुखाम फान्थावनि आबाद बेथिंजाय दङ बानलुनि आबाद ओ कबि लाइ लाफा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोरावहाय खोनादोंना नोंथां औ औ थिग बेबादिनो बैफोर मैगं थाइगंखौ गायनानै सोरबा सोरबाया न'आवनो जायो आरो खायफा खायफाया ओ रांखान्थि बिथिङाव बेफार फालांगि खालामनानैबो फाननानै जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नुदों ओं फालांगि खालाम
दाथ' औ औ दाथ' जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा मैगं थाइगं माइ आबादखौल'सो आबाद होननानै मुंख'नो हाया जोंहा फिथाइ सामथाइनिबो आबाद खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ हायो फिथाइ सामथायबो
औ औ जेरैहाय जोंहा मेसें बोथोरावहाय बैग्रि गेदेर जायखौ बिलाथि बैग्रि होननानै बुङो बेखौहाय जोङो मेसें बोथोराव गायनाय जायो बैग्रिनि आबाद बेथिं नारें खमलानि आबाद बेबायदि थालिरनि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि थालिरबोथ' मोननो थाङो नालाय बैफोर थालिदखौ जोङो औ-औ बैफोर थालिदनि आबादखौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ गायनाय नुनो मोनो जेरैहाय खुसेरनि आबादखौबो जों मुंख'नो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
दा बेनि बेलायैनो जोंहा जेरैहाय गय आबाद नालेंखरनि आबाद बेफोरबो बायदि बायदि गोलै फायो नङा होमबा आबाद वहाय औ औ औ नंगौ थिग बेबदिनो जोंहा खायसे गेदेर गेदेर दंफांनि आबादबो मावनो हायो तिथासाब सिगुन बायदि बायदि रोखोमनि नङा होमबा औ औ ओ थारैनो नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ औ जाबाय ओं ओं ओ दा नेक्स्ट माबायाव लोगो मोनलायसिगोन होनबा
औ औ औ इयुनाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोननाय थाबाय नों
गोजोन्थों औ दे
औ